नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनोथ' दंथ'यो जानांगौ दा।
औ आंनिखौ मोजां खोनादों दा नोंथां दङ आङो ओरैनो। औ जेबो आवाज खोनायाखैना।
ओरैनो खाथियाव मथरफोर सालायदों नामा दै मेचिनफोर।
आं फांखा सालायदोंमोन आं बन्द' बानायसै होनबा दे औ।
नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आबादखौहाय माबायदि रोखोमै मावोब्ला गोरलैयै आरो बेसिबांसिम रां आरजिनो हायो बिनि सायाव आं हरदोंमोन
औ नोंथां रायलायनो हागोन उम
नोंथा जोंहाथ' आबाद होनोब्ला माने मास मोनसेजों मोनजानाय
उम
दाननि उनाव मोनजानाय आरो बोसोरनि उनाव मोन मोन जानाय माने मोननाय मोनजानाय माने मोननो हानाय आरो दा जि बोसोरनि उनावहाय जों बिनि फिथाइखौ मोननानै फाननो हानाय आरो ना
औ
जेनेबा नोङो मैगं हारिनि आबाद मावोब्ला जोंहा दिनै बे जिबा सान बा थामजि साननि उनावहाय बियो खौहाय जोङो मोननो हायो आरो जों बेखौहाय ना माने गोबां लाख जेनेबा जों रांखौहाय लाखआव खामायनो हानायखौ आं खम नुयो आरो बैफोरबायदि आबादखौ मावोब्ला जेनेबा दिनै फोबाय से दाननि उनावमोन बेफोरबायाददिखौ आरो जोंहा बागान सिस्टेमाव आबाद मावोबा बान बुंङोबा माने
थाम बिघा ब्रै बिघा जि बिघा जिबा बिघा नैजि बिघासिम हालागायो माने जेसेबां बेसेबां हायो ज गोजौआव गुवार बिबांनि हायावहाय आबाद बाद मावनाय
उम
बैफोरबायदि माखासे बिफां जायफोर बिफांखौ गायोब्ला माने बोसोराव खनसे बा अबेबा बायदिया खननै मोनो आरो बैफोरबायदि आाबाद मावोब्ला जोङो माने गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जेरै जा जोंहा गय फिफां गय बागान खालामो बर'फोरा गय बागान नि आबाद खालामा खालामोबा जोङो फुलि जावैजेननायनिफ्राय जि बोसोरनि उनावसो
औ
बिफांनिफ्राय फिथायाइ मोनफिनो आरो जुदिङो बे गया आफमादखौहाय गोबां बिबां बा जि बिघा बा स्नि बिघा सिमहालागै मावोब्लाना ना जोङो बोसोराव खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ माने बोसोरावहाय खनसे खनसे मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय जों बे बिफां गय बिफाङा बोरायनानै थैयागौ मानि बा माबा मोनसे बेराम जाया होननानै थैया गौमानि जों गयबोया आबादनिफ्राय माने बोसोराव लाख रां खामायनो हायो आरो।
औ
माने दा जोंनिफ्राय गयया गोबां गुबुन रायजोआवहाय सापर्ट माने दैथायहर जायो जेब्ला जोंहा दैखौहाय जोंनिया ओरैजाय फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै जुन जुलाइ सिमहालागै माने दोननानै थायो आरो दा आथिखालनि समावथ' गइआ केजि फाइआवहाय फार्स्ट जेब्ला ओ फेब्रुवारि बैफोर दा माय ब्रैजि ब्रैजिबानिफ्राय जागायजेनो दासिमहालागै दोनोब्ला जों केजिसेयावहाय
सेभेनटि फाइभ सेभेेनटि बेबादि मोनदों आरो। उम। नैजिबा ओं।
हालागै मोनो आरो बिदि मोनोब्ला जोङो माने कुइन्टेल मोनसेयावनो दाइनरोजा बाजौ बेसिबांसिम मोनफैयो आरो दानि सिम दोननो हायोब्ला माने फोमोननानै फानोब्ला आरो। आरो गोथाङाव फानो ब्लाबो नोबबैरोजा बाजोल जाहैबाय मोनसे कुइन्टेलाव माने जौसे केजि जों मोन से कुइन्टेल जायो नालाय। माबायदि आबादजों हायो आरो। आरो दंबावो बुहुदनो, माने बेजों लोगोसे जोंहा गय बिफांनि सिङावनो आरोबाव लेबु जायखौ खाग'जि होननानै बुङो। मिथियोना नोंथां बेफोर आबाद सोदेरनो हायो आरो। बेफोरबो जों मेसेंआवहाय गोबां दाम जायो। बस था मोनसेयाव फनायनै फनायथाम हाबो माने दाइनजिथा फिथाइजों फनायसे जायो नङा होमबा? फनाय बा दाइनजि दाइनजि बेसेबां जायो नैजौ ब्रैजिथा फिथाइ, बेयावहायनो माने थामरोजा ब्रैरोजा गाहामसिम मोनो आरोना।
औ।
बेबायदि माने बै समावहाय जोंनिया साप्लाय थाङो नालाय गुबुन रायजोल' नंबावा बियो जों निफ्राय लेबु दैथायहरनाया, माने गुबुन हादोरमा इउरप, जेराव लण्डन बैफोरावबो जोंनि आसामनि जोंनि ओनसोलनिफ्राय माने दैथाय हरजाखांबाय आरो माने हरो आरो।
औ नोंथां।
खौ जों खालामनो हायो। माने गोबां बिबांनि मावोबाथ' नोंहा बोसोरावनो ब्रै लाख बा लाख खौ मोनगोन। माने जिराय नोङो बा लाख द' लाख आरो बिनि बांसिन बिबांनि जि बिगानिख्रुइबो बांसिन मावोब्लाथ' नोङो बोसोरावनो गु लाख जि लाखखौहाय मोनबावगोन आरो। बेनि बे नोंनि मावनायनि सायाव जासिगोन। ओमफ्राय ना बिदि आबादफोरावहाय ना बांद्राय खस्थ' गैया।
औ बेफोर ओरैनो माने गायनानै दोनबाय नालाय बेफोर
औ गायनानै दोनबा जेला बे बिफाङा गोजौ जाग' जाग'यो अब्लाथ' गय फिफांफोरावहाय माने हाग्राया गय बिफां बायदि गोजौथ' जानो सान माबाया खाबु हाया, माने गाहायावल'सो हाग्राया बेनि बिदिनो माने बोसोराव खोनसे खोनसे हाग्राय एवनानै होयोबानो खोनसेल' एवना होनांगोन आरो नों बोसोराव। अब्लानो बे नोंहा फुल टाइम गुबुनावहाय खामानि मावनो हागोन। नोङो गुबुन बा गुबुन बिजनेस खालामदेरनो हागोन आरो बेफोरबायदिया मोनसे जोंनि उफुरा आबाद बायदि लानो हायो आरो माने नों गुबुनबो मावनो हाबावबाय नों गाहायै बेयो जेला बै फैयो अब्लाल'सो नों बिनि
औ थालिर फिफांखौबो गायनो हायो नोंथां थालिर फि फङावबो अनेक रोखोमनि माने फैसा रां आरजिनो हायो
नोंगौ
दा थालिर जाबसेयावनो गोबां रोखोमनि रां मोननायखौ नुबोदों आरो
नंगौ नंगौ माने थालिरावबो गोबां भिटामिन बैदि बायदि बिफांखौ गायनांगोन मालफग
औ
माने हाथायाव ब
औ हाथथाय बाजारजों लोगोसे हटेल गिदिर गिदिराव माने साप्लाइ खालामनो हायो आरो
औ औ माने बांसिन बिबांनि जायखौ
ओम
दिडमान्ड दङ
औ
गुबुनावबो हानाय मानि जोंङो आबादखौ माव्ला
उम
बुरजा बिबांनि मावनानै गुबुन हादोराव हरनो हानाय बायदि मावनांगौ अब्लासो जोंनि माआ जोंनि आबादा नि फिथाइआ गुबुन हादोराव थाङोब्लासो जोंनावहाय फैसाया बांसिन फैयो आरो रांखान्थिया बांसिन फैयो
औ दा बे आङो ओरै सानजा साइडआव आरो बांसिन थरमुस फिथाइ मावनायखौ नुनो थाङो आरो
नगौ थरमुस मावो
बेजोंबो गोबां रोखोमनि रां आरजिनायखौ नुनो थांदों आरो साहा बागान साहा बागान बानायनायखौबो औ बेफोर पारमानेन्ट माने बिजनेस आरो मान पारमानेन्ट फालांगियारि खालामनायखौ नुनो थांदो आरो
औ नंगौ साहा आबादनि थाखाय नोंनो हाखौहाय माने एसे खायसिलिया बा माने दै जाय जायगायाव थाबाय थाया बैफोरबायदि हाखौ नांगौ जायो माने जे अहाया दिमोलै थाबाय थ दैया दिमोलै थाबाय थायो बेफोर जायगायाव साहा बिलाइनिया बारा जौगानो हाया बेनिखायनो साहा बेनि थाखाय एसे खायसिलिया बा एसे हा दैया जमा थायो बेफोरबायदि हाखौ सायख'नानै लानानै आबाद खालामनो हायो साहा आबादा जोंनि आसामनि मुंदांखाखा
औ
जोंहा गोबां दं।
औ दा जोंनि ओरै माने साहा आबाद होनबा जोंनिया जोंनि आसामखौनो माने जोंनि जायगाखौनो माने मोनथियो आरो नाम्बार ववान होननानै
औ नंगौ
दा साहा आबाद मावनायजों लोगोसे जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मानि मुंदांखा मोनथिबोनाय माइ आबादखौबो गोबां रोखोमनि गायनाय नुनो थाङो आरो। जे जेरोखोमो ओ जोसा माइ गायनाय माइब्रा माइ गायनाय
नोंगौ
बेफोर बुहुद बेसेन गोसा आरो बे फरिमलखौबो मोनथिगोनदां नोंथाङा परिमल बेबो जोसा बादिनो दाम गोसा। बेफोर दाम गोसा माइरंफोरखौ माने जोंनि गोबां ओ सुबुंफोरा माने फाननानै रां आरजिनो हादों आरो। आरो लोगोसे दाना सरखाराबो माने माइफोरखौ माने दाम होनानै बायसोनायखो नुनो थांगासिनो दङ माने मानो होनोबा आबादारिफ्रा माइ गायनायखौ खमायबोगासिनो दंना बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लादों आरो।
औ औ
दा आङो साफा सानै आखाइयावनो साननो हानाय सासे आयजोखौ नुनो थांदों माने बियो जोसा गोसोम माने बे माइखौ माने मिलाव होनानै माने माइरं खालामनानै बियो गोजान गोजान मुम्बाइ गिदिद गिदिद हटेलफोराव साप्लाइ खालामनायखौ आङो बे आइजोखौ नुनो थांदों आरो।
नोंगौ माने जोंनि निफ्राय गुबुन रायजोफोराव जेरै थाइजौ गाससिबो खुनु माने साप्लाय हरनो नाजागासिनो।
अब्ला समाबो बारबाय माथो नोंथां अब्ला उम। औ गोजोननाय थाबाय।
दे।